हेल'
जादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङालाय मा खालामबाय दं?
आं दायो ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथांजों दायो हानिफ्राय जों मा मा बानायनो बानायनो हायो बिनि सायाव रायलायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन
ओम
होमबा हानिफ्राय मा मा बानायो नोंथाङा खोन्थाग्रोनो हागोन नामा गिबियाव नंना
दा जोङो हानिफ्राय हानिफ्रायथ' जोङो गोबां जोंनो नांगौ मुवा बेसाद जों बानायना लानो हायो
औ
जोङो हानिफ्राय दैहु बानायना लानो हायो जेराव जोंनि न'फोराव दैखौ दोनथुमनो थाखाय जों बाहायनाय जायो दा हानि दैहु बा जिदौ दा बे हानि दैहु न'आव दैखो दोनोब्ला दैया गुसु सुदेम जानानै थायो जायनि थाखाय जोङो गोलोम बोथोराव जिहेथु गोलोम बोथोराव गरम बारा जायो नालाय अब्ला जोङो बे हानि दैहुआव दोननाय दैफोरखौ लोङो गुसुु सुदेम मोनो आरो
औ
दा फारसेथिं जोङो बेबायदिनो जोङो हानिफ्राय जोङो बायदिसिना जोङो मुरथि
मुर्तफोर जोङो बानायनो हायो जायखौ मानसिफोरा फुजा होनायफ्राव बाहायो नङा होमबा जोङो हानिफ्राय दुर्गा दुर्गानि मुर्थि बानायनो हायो बा लक्ष्मिनि मुर्थि बानायनो हायो बा बेफोर बायदिनो बायदिसिना भगबानफोरनि जोङो मुर्थि बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि
औ
बेबायदिनो जोङो सरासति सरासतिनिबो मुर्थि बानायनाय जायो।
दा बिदिनो जोङो आरो जोङो साथि खाला लगायनोबो जोङो हानिफ्रायनो बे साथिखौ बाहायनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो। दानिफ्रायनो जोङो बे थाल जुनार सावनो थाखाय मोनसे फाल धुना बेखौ जोङो बाहायनाय जायो मोनसे धुना जायखौ जोङो हानिफ्रायनो बानायनाय जायो। दा बेफोरखौ जोङो बानायनानै जोङो गोबां फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो दा बेखौ जोङो। बानायनो थाखाय जोंनो हाथाल हा आथालाानि गोनांथि जायो। दा बे आथलाखौ जोङो गिबियावनो गुन्दै खालामनानै बेखौ मोजां गाग्लिनानै बेखौ मिहि खालामना लानो हानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ दैहुनि महर बा साथिनि महर बाथुनानि महर बा बायदिसिना जोङो मुरथि बानायनायाव बाहायनाय जायो दा हानिफ्रायनो। जोङो गोबां बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो। दा बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायदो। जोङो हानिफ्राय आरो मा मा? बानायनो हाबावो आरो जों हानिफ्राय मा मा? मुलाम्फा गोनां मुवा बेसाद बानायनो हायो बा जों आरो फारसेथिं जोङो हा होनना बुङोला जोङो हायावनो जोङो आबादबो मावनाय जायो‌। दा बेफोरनिफ्राय जोङो बेस गोबां मुलाम्फा खालामनानै खालामनो हायो। बेनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नंगौ जों हानिफ्राय गोबां बुस्थु बाहायनो बानायनो हायो एबा जोङो हायावनो आबाद मावनानै एबा खेथि बाथि मावनानै जोङो गोबां गावनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां हेल्प मोनो। आरो जोङो हाजों जोङो जों गाव गावनि थाग्रा न'खौबो जेरै लिरनो हायो ओमफ्राय
औ।
जोङो हानि सायाव जेरै माइ आबाद खालामनाय जायो दैज्लां बोथोराव।
औ।
जोंहा बे दैज्लां बोथोराव माइ आबाद बा बा गायनाय एबा खालाम नायावबो जोङो गोबां गावनि बोसोरसेयारि जानांगौ मुवा बेसाद। जों बिनिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायो।
औ।
फ्राय
दा जोङो हानिफ्राय जोङोथ' गोदो न' लुनायावबो बे न'नि बेराख लिरनो थाखाय जोङो हाखौ बांसिनानो बाहायोमोन।
औ औ
हाजों लोगोसे जोङो ओ मोसौनिफ्राय मोसौनि खि गोबोरखि होनना बुङो। जोङो बेखौबो ओ लगायनानै गाग्लिनानै जोङो न'फोरखौ जोङो लिरना लायोमोन। दा जोङो हानिफ्राय जोङो गोदो हानि इन्जुरबो बानायना लानाय जायोमोन। गोदो माने ओ दाबो ओ माबेबा माबेबा न'खरफोराव जायफोरा पाक्कानि न' लुना लानो हायाखै दा बेफोरबायदि न'खराव दाबो जोङो बे हाजों लिरनाय इन्जुर इन्जुर गोनां हानि इन्जुर गोनां न'खौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा हाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना जोङो बुंनो थाङोब्ला जों न' लुनोबो जोंना हानि गोनांथि जायो।
उम
जोङो हा गैयाबाथ' जोङो थांना थानो हानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां?
दा बेनि सायाव नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनोसो सानो नामा?
औ आंथ' खोनानो मोनदों जेरै जोंनि देहा सोलेरावबो हाजोंनो हाजोंनो जेरै जोंनि मदोमाबो थैनानै थाङोब्ला जोंखौ हायाव फबोबा जोंबो हाजोंनो मिलायो जेरै बेफोरबायदिनो खोनानो मोन्दों आरो आङो जोंनि
औ
फोराबो जेरै मोदोमफोरा हाजोंनो जानाय बिदिनो होननानै खोनादों आङो। आरो जोंहा हानिफ्राय माने हाल जों हानि सायावसो थाखायो जोंथ' दैफोरनि सायाव थानोबो एसेबां माबाया हा गैयाबा जोंहा जेबो माबा बायानो गैया माने
औ
आरो
खोनादों ना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों हेलो
थ' जोङो गोदो बांसिनानो हानि न' लुनासो थायोमोन।
ओम
दा गोदो जोङो बांसिनानो जोङो हानि न' लुना थायोमोन दाथ' जोङो दाबो खायसे खायसे ओनसोल फोराव बे हाखो इथा बानायनानै नङा होमबा? जोङो हाखै इथा बानायनानैनो जोङो खायसे खायसे ओनसोलाव बेजों इथा महरै न' लुनानै हानिनो न' लुना दाबो दङ। दा फारसेथिं बुंनो थांबा जोङो फाक्क न' लुयो नङा होमबा? दा बे पाक्का न' लुनायावबो जोङो इथा बायनानै लाबोयो। दा इथाया मोननै रोखोमनि जाबाय दे नाय ओ दा बाला सिमेन्टनिबो इथा मोनो आरो फारसेथिं जोङो मोनसे हाजों बानायनाय इथा मोनो नङा होमबा? दा बे ओ जोङो हाखो आथाल बायदि हाखौ जोङो मा खालामो गलायना लानानै बेखौ जोङो मोनसे ओ महर गोनां मोनसे आयत महरनि मोनसे बे इथिंबो बिथिं सय इन्सि थानाय बिथिं थिन इन्सि थानाय ओमफ्रा इथिं खुथि थानाय दा बे मोनसे आयत महरनि जोङो मोनसे ओ फार्मा बानायना लानाय जायो ओ हाखो आबुं खालामना जों बेनिफ्राय मा खाम मो इटार बेनिफ्राय जोङो बे हानिफ्रायनो
उम
बानायनाय इथाखौ सावो। सावनायसो बेनिफ्राय जोङो हानि इथा बानायना लाना फैनानै बे सावनाय इथानि निफ्रायसो जोङो पाक्का न'खौ लुनाय जायो नङा होमबा
औ औ
दा बुंनो थाङोबा जों पाक्का न' लुनायावबो जोंनो हाया मा खालामो गाहाय बिफाव लायो औ इथा महरै थोंजोङै जों हाखौ बाहायाखै थेवबो जोङो हानिफ्रायनो इथा बानायदों इ था बानायनानै जों बेनिफ्राय पाक्का न'खौ लुनाय जायो।
दा बुंनो थाङोब्ला हाया जोंनि थाखाय हारफ्रम थिंबो थोंजोङै बा खेंस्लायै जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो।
उम
दा जोङो बे हाखोनो बायदिसिना महर होनानै दा इटानि बाथ्रा बुंबाय। दा इटानि महर होनानैनो बे हानिफ्रायनो गोबां रां लाख थाखा करल थाखा रां आरजिनानै गावस रनि लाइफखौ गोजौ थाखोसिम दैखोनायखौ जों नुनो मोनो।
उम
नङा होमबा दा जोङो हानिफ्रायबो जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनानै जोङो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो दिहुननो हायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
दा बेनि सायाव नोंथाङा हानिफ्राय आरो माबाफोर बुंबावनो सानो नामा
हानिफ्राय जोङो आरो जोंनो जेरै जोंथ' बनजों ओंखाम संना जायोबा जों हानि अरदाब बाहायनानै बाहायनाय खौ नुबोनो मोन्दों गोदोनिफ्रायनो।
अरदाबो बानायनो हायो।
औ आरो जोङो जेब्ला जुमाय मावनाय जायोना। खेरेब मावनाय जायो अब्ला जोङो हाखौ नांगौ जायो माने बेयावहाय जेरै देक्सिखौ थाखो थाखो जामना होनाय आव बेखौ जोङो हाजों लिरथेनानै होनांगौ जायो।
दा बुंनो थांला जोङो दासिमबो हानि हाखौ जोङो बायदिसिना म हर होनानै बे हानि सायावनो जोङो सोलिनानै थांनानै थायो।
औ
दाथ' जोङो सावरायनाया गोबां सावरायनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
दा जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ दे।